हेल'।
हेल' खोनादों ना नोंथाङा अ? नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनिखाय हामलायनाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्राय। औ नोंथाङा आंनो अ कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांसिम कल खालामनाय जाहोना बेनो माने जों जोंनि नैबे आबादनि बागै आं नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हाग हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो।
नोंथांनिसिम आं आबादनि सोमोन सोमोन्दै बेखौ मिथिनो लुगैदों माने नोंथाङा जिथु सासे आबादारि हिसाबबो आरो सासे फरायसा हिसाब बयबो नोंथांनिसि माने रोंगौथि बेसेबां आबादनि सायाव रोंगौथि दोङो बेखौबो मिथिनो आरो माबायदि नोंथाङा आबाद मावो बेखौबो मिथिनो लुबैदों अ गिबियावनो आं नोंथांनाव बेखौ सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा जे बोसोराव जे माइ गायो आबाद आ माय आबाद मावो दा नोंथां थाङा माइ आबाद मावनायनि सिगां सिगांग्रो माबायदियै खोथिया फोयो बा माबायदियै माइ माइलि सोमनानै माबायदियै बानायग्रोयो बेखौ
हाग हागोन नोंथां थारैनो आङो एसे एसेबां रोङाब्लाबो जाखिनि आङो अ दिनैहालागै मावबोदों नोंथांनो बेखिनिखौनो आङो फोरमायनो सानदों नोंथां गिबियावनो जोंनिया माइ गायनो गोनांब्लाथ' खोथियाखौ नांखागौ थाखाय जोङो खोथ फोनो ओ गिबियावनो जा माइलि बेखौ सोमनाय जायो जों माइलिखौ जोङो दैयाव जा माइ ओ माइलि बेखौ जोङो दैयाव हरनै दोनो बिनि उनाव हरनैनि उनाव जोङो बोखांनानै बोरियाव हरनै दोननाय जायो जाहाथे बेयो मोजाङै गाजा सुयो बे दोननाय समाव जोङो ओ नोजोर लानांगौ बाथ्राया बेनोदि ओ बेखौ जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों खोबनानै आरोबाव सायाव जोङो बस्था बा ओ दखना बेखौ बनानैखौ ओ दैखौ सारस्रिबाय थानांगोन आरो जाहा राननो मोना रानब्ला थाय जों ओ मिथिनायाव आं मिथिनायाव माने बे जा माइलि बियो माने मोजाङै गाजा अरबोआ आरो औ बिनि उनाव जोङो ओ बेराफारसेथिं जा दुब्लि बेयाव जोङो दै सोना लानानै ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौ सामार होना लाग्रोयो आरो गिबियावनो जा स्नि सान सिगां बेनिफ्राय सामार होना लानायनि उनाव जोङो ओ जि खालि जों खोथियाखौ फोगोन बे खालि आरोबाव ओ बेखौ हाया जाहाथे मोनो बेनि थाखाय आरो मोजाङैनो एवनानै जोङो ओ बेयाव मै होना लानाय जायो दानि जुगावथ' जो मोस सौजों एवनायखौ गोबां खम नुनो मोनो बेनिखायनो दानि जुगाव जों बांसिनानो ट्रेक्टरजों एवनाय नुनो मोनो आरो
औ औ
नंगौ बेनि उनाव जोङो ओ जा हाया मोनगोन जेब्ला बेनि उनाव जोङो माइखौ माइलिखौ आखाइजों ओ सारनाय जायो आरो जाहा ओसारनाय जायो जाहाथे माइलिया जमा जमा थाया बेनि थाखाय बेखौबो। ओ नोजोर होनाय जायो आरो।
औ नंगो।
बेनि उनाव ओ दैखौ जोङो ओ बेयाव फोराननाय जायो बे ओ खोथिया थिलिखौ दैखौ फोराननानै जों बेखौ ओ बेरा मोसौ जानो मोसौ बोरमा जानो हायिनि थाखाय बेरा होनाय जायो। ओ बेनिफ ओ खमैबो जोङो खोथियाखौ थामजि एबा नैजि साननि गेजेराव जोङो ओ फुनो हायो। हानाय जानानै फैयो आरो। नंगौ ओ नोंथाङा ओ जा माइ आबाद ओ गोदोनिफ्रायनो जा आबादजों नांथाबबोनाय सासे सुबुं आंनि नोजोराव नोंथाङा ओ जा आबाद माइ आबादनि सोमोन्दै बेखौ गायनायखौ नोंथाङा ओ आंनिख्रुइ एसे गोबांसिनबो रोंगौ जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि जा गोदोनिफ्राय मोनबोनाय गियान नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंथ' नोंथांनिसिम जा मोनबाय आं मिथिना बे मिथिनायावबो आंनि। फ्रायबो बेबायदियानो। जोंबो खोथियाखौ जा नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोंबो बे बायदिनो गासैबो ए एग एखे रोखोमैनो माबा फोनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
दा नोंथांनिसिम आं नोंथाङा जिथु खोथिया फोनायनि बागै आंनो फोरमायबाय। दा बेनि अन गा आं खोथियानिफ्राय लानानै खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै जि थुब माइ जों दुब्लियाव गायहैयो। बेखिनिखो आं नोंथांसिम फोरमायनो सानदों आरो‌। दा जों खोथियाखौथ' नोंथाङाथ' खोथिया फोनायनि बागै जेब्ला खोन्थाबाय दा खोथियाखौ जोङो थामजि बा नैजिबा साननि गेजेराव फुयो जेब्ला बे खोथिया खौ नायनानै जोंहा सोनारो खोथिया माबायदि जौदों। खोथिया माबायदि हासार मोननो बेसे बेसेबां जौदो बेखौ लानानै सोनारगोन जोंनिया दिना। सोरनाबा नैजिबा सानाव आरो सोरनाबा थामजि सानाव बेबायदि आरो दा बेखौ जोङो खोथियाखौथ' जों फुनांगौ जायो गायनो थाखाय खोथियाखौ जोङो सानसे बा साननै सिगां फुनो- फुनाय जायो दा बेखौ फुनानै जोङो बेखौ दैयावनो दोनथ'नाय जायो। दा बेनिफ्राय जों गायनायनि सिगां जोंहा माखासे सम सिगाङावनो जोङो खोथिया फोनायनि खोथिया जौनायनि माखासे सिगाङावनो जों हाखौ ओैरैनो गोरानैबाबो जोंहा खनसे एवगारनाय जाखायो। दा बेनिफ्राय उनाव आरो खनसे जोंहा अखा हानायाव बा दंग'नि दैजों बेखौ आरो हालेवबावनाय जायो बिदिनो जोंहा हालेवनानै जा हाग्रा रज'नाय बेफोरखौ जों फेसेवग्रोना लानाय जायो आरो सिगां दा बेनि उनावहाय जिथु जोंहा खो खोथियाया जगारा जाबाय खोथियाखौ फुबाय फुनायनि उनाव जोंहा गायनायनि सिगां आरोबाव बेखौ मोजाङै हालौवनानै जोंहा मोनहोयो। गोदोनि समावथ' जोङो मोसौजों मै होयोमोन। दाथ' दिनैनि दिनाव मो मोसौजों हालौवनायखौ जों कम नुनो मोनो। दा थिग बेबायदिनो जों जे हायो बेखो खौ ट्रेक्टरजोंनो मोजाङै हाजासे हालौनाय जायो आरो दा बेखौ मोजाङै हालौनानै हाखौ फोमोननानै जों बेयाव आखाइजोंनो जोंनि आखाइजोंनो माइखौ गायनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो माइखो गायनानै जोंहा बेयाव आरो मोनसे खामानि थाबावो माइ गायनायनि सिगां जोंहा मोनसे आलि बानायना बेबो जायो दे आलिजों दाननाय जायो दाननानै आरो गोदानै बे आलिखौ हा बेनि हाब्रुजोंनो खोनानै लाग्रोयो। लानायनि उनाव जोंहा बे माइ गाय गायबाय गायनायनि उनाव आरो जोंहा मोनसे खामानि थायो बेयाव दै नायनाय। दैया बबेखि बारा हाबदो बबेखि खम हाबदो आरो बेबायदिनो हाग्रा जौनायखौ जों फुननाय जायो। फुनानै माइखौ जिबायदि दैखो सामोन लानाय जायो आरो जोंहा माइ फिथाइ ओंखारजासे बेखिनि खामानियानो सोलिगो नायनाय दै नायनाय दा बेनिफ्राय जों माइ उम जेब्ला माइआ जोंहा मोनो मोननानै जों बेखौ हायो खासिजों। खासिजों जों बेखौ गरायावबो बांद्राय गरायावबो हाया आरो बांद्राय सायावबो हाया जों बेखौ गेजेर ससेयाव माने जि जों हमथावना आरो जेखौ जोङो लांथावना बे हिसाबै जोङो माइखौ हानाय जायो आरो। जोङा बेयाव मु मुथा खानायबो थायो मुथि सरनाय जायखौनो मुथि सरनाय बे मुथि सरथावनाखौ जों नायनानै जों माइ हानाय जायो। जायो हानानै बेयाव जों हा लाबोनायनि थाखाय मोनसे सुबिदाबो बानायना लाजायो। बे बेखौ उनावहाय जों दांग्रि बानायो दांग्रि।
नंगौ।
जों बे मुथा मुथाखौ आरो मोनसे दांग्रि बानायबावनानै जों बेखौ दांग्रि बानाया आरुंजों खानानै न'सिम लाबोनाय जायो आरो बाननानै। जोंहा बावखा होननाय मोनसे दोङो बे बावखाजों जों बाननानै लाबो आरो बावखाजों बाननानै लाबोनानै न'आव दोन फैयो दोनफैनायनि उनावहाय बेखौ जोङो सिगांनि नेम बायदिजों जोङो मोसौ दोब मारोन होनना बुङो बेखौ। जों मारोन नानाय जायो। मोसौजों जों सेख्लायाव गिदिं गिदिं मारोन नानाय जायो बेखौ आरो जोंहा बेयाव मोननै मोनसे जगारबो नांगौ जायो। जायखौ जों हुकेन बुङो औवाजों दाननानै लानाय। मोनसे हुकेनजों जोङो बेखौ खायस्रादो बो गोनां जायो। आरो बेखौ फिन आरोबाव बेखौ मोसौजोंनो फिदिंफिननाय जायो। मोसौजों गाग्लि गाग्लि बेखौ गासै माइखौनो जों बेबायदि गाग्लि गाग्लि बे मोनसे जिगाब जाहैयो जिगाबनिफ्राय आरो माइजों एक्सट्रा जायो। थिग बेबादिनो जोङो बेखौ हुकेनजों खायनानै खायगारनानै माइखौ एक्सट्रा बानायनानै जों बेनिफ्राय माइ फिथाइखौ मोनो आरो।
औ
थिग बेबादिनो बेखिनि प्रसे स आ जोंनाव माइ गायनाय फुनायाव निफ्राय लानानै बेखिनि प्रसेसानो आरो जोंनाव। आबाद बे माइ आबादनि सायाव। दा बे माइ आबादखौथ' जों सिगां ओमफ्राय मावबोबाय नोंगौ लोगोसेनो जोंहा उफ्राबो मोनसे उफ्रा खेथि होनना दङो। जोंखौ जों रबि बेबायदिनो रबि सिजेन रिब सिजेन बेबायदि दोङो ना? दा बेनि सायावबो आं नोंथांनिसिम सोंनो सा नो जों उफ्रा आबाद बा जायखौ जों मैगं थाइगंनि आबाद बुङो। बे मैगं थाइगंनि आबादनि सा सायावबो नोंथाङा माबाफोर रोंगौथि दोङो नामा बेखौ आं माने मिथिनो लुगैदों आरो।
औ नंगौ ओ जोंनाथ' जा माइ हाइखां माइ हाखांनायनि उनाव ओ बांसिन सुबुंफोरानो जा बेसर आबाद बेसर आबादखौ औ गोबाङैनो मावनाय जायो जोंनिखि दा दुब्लिखौ ओरैनो जोङो गारसोना दोना लासेनो जोङो जा बेसरनि आबाद बेखौ मावनाय जा
औ औ।
बेसरनि आबादखौ ओ मावनो थाखाय जोङो ओ आ जा फोथार बेखौ फिन खेबसेबाव हालेवग्रोनानै मोजाङै हालेवग्रोनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो दा बेयाव ओ जा नांगौ रोखोमनि ओ बिगियान जौगानायनि जोहै मोननाय जा हासार इउरिया बेफोरबायदि गोबां हासारफोरखौ जोङो ओ मिक्स खालामनानै सारनाय जायो आरो।
औ।
औ बिनि उनाव जोङो दुब्लिखौ फिन खे खेबसेबाव हालेवना लानानै बेयाव जोङो बेसर जा बेसरनि ओ बेगर जों बे बेगरखौ बेयाव सारना होनाय जायो आरो ओ होमब्ला नोंथां जोंनिया दा समाबो जा जाबायमोन। समाबो जाबायमोन। औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो जा आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय आं गोबां गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनबाय। आसा खालामो उनाव नोंथांजों फिन खेबसेबाव आरोबाव रायलायफिननो मोनगोन एबा सावरायफिननो मोनगोनखौ दे खुलुमबाय नोंथां गोजोन थों दे।